हेल'
ओइ
अ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा मोजाङैनो दङ ना?
मोजाङैनो दङ।
औ आंबो मोजां। दङ नोंथां। बिदिब्ला आङो नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायगोन ओ नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला आयदाख खौ आं नोंथांनो फोरमायथिनो थानदों जानाय लोंनाय जेरैहाय बर'नि दोरोङारि जेनेबा ओंख्रि मोजां मोननाय बेफोरखौ फोरमायनो सानदों गिबियावहाय।
जागोन दे नोंथां।
बिदिब्ला आङो नोंथांनो गिबियाव एसे फोरमायथिग्रोनो सानबाय।
औ दे फोरमायना होदो।
बिदिब्ला गिबि होम बर'फोरनि गुबै ओ गुबै खाजा एबा बादारानो जाबाय गिबिहायहाय ओंखाम ओंखामनि उनाव जोङो ओ गोबां ओ ओंख्रिफोर ओंख्रिफोर बाहायो जेरैहाय जोङो अ-अनला जों दाउ सबायजों साम' बेबदिनो नारजिजों अमा बेखौ नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ।
मिथिगौ नोंथां।
खौ गासिबो बर'फ्रानो बाहायो मोजां मोनो एबा गासैबो मोजां मोनो माने बर'नि बे दोरोङारि एबा साबजाथाव ख्रि ओ थिग बेबायदिनो ओ गोदोनिफ्राय लानानै जों दासिमहालागै बेफोर ओंख्रिखौ मोजां मोनो गिबिहाय हाय जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ गोदो गोदाय आजै आजौफोरा बांसिनै बेबादि खारैजोंनो ओंख्रिखौ मोजां मोनोमोन ओ आथिखालावसो बांसिनै बेबादि थावजों संनानै जानायखौ बाहाय बाहायनाय नुनो मोनदों। आरो गोदोहाय बांसिन मिथिंगानिफ्राय मोननाय मस्ला मस्लिखौसो बांसिन बाहायनाय जायोमोन आथिखालाव जों गोबां रोखोमनि मस्ला बाहायो जेरै चिकेन मस्ला बायदिसिना गरम बायदिसिना मस्ला बाहायनाय जायो ओ थिग बेबादि नो जोङो गिबियाय हाय जोङो अनला आरो दाउ संनो गोनांबा जोङो ओ माइरंखौ दैयाव सोमनानै बेखौ दसे ओ दसेनि उनाव ओ एसे रुइहाब होनानै। जों बोखांनाय जायो आरो जोङो बेखौ उवाल एबा ओ ग्रेन्डार मेचिनाव ओ उननाय जायो जेरैहाय आथिखालाव बांसिनानो बे मेचिनखौ बाहायनाय जायो गोदोसो बांसिन उवाल बाहायो ओ बेनि उनावहाय जोङो अनला खौ ओ माइरंखौ गुन्दै खालामखांनानै जोङो दैखौ गोदौखांनानै जोङो दैयाव ओ बे गुन्दैखौ होनाय जायो आरो बेदरफोरखौबो एवफ्राननानै होनाय जायो बेबादिनो जोङो ओ अनलाखौ संनाय जायो आरो खारैबो होनाय जायो ओम। थाङा बेफोरनि बागै ओ मा बुंनो सानो?
आङो बिनि बागै माखासे संनायनि आदब खान्थिफोरखौ नोंथांनो आंबो एसे फोरमायलांनि। बर'फोरनि दोरोङारि जाग्रा आदार होननानै बुङोब्ला अ बर'फोरा गुबैयै आबाद गाहाय हारि आरो बै आबाद गाहाय हा हिसाबै बर'फोरा ओंखामखौनो गाहाय आदार हिसाबै जायो लोगोसे से मिथिंगानिफ्राय मोननाय। मैगं थाइगंफोरखौनो गासैबो बर'नि सुबुंफोरा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जाबोदों। नोंथाङा फोरमायलांबाय बरफ फोरनि दोरोङारि। बे माखासे ओंख्रिफोर जेरै अनला मेवाय नारजि ओंख्रि। सबाय साम'। नार्जि इंखुर बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बर'फोरनि दोरोङारि ओं ख्रिफोर दङ। बेफोर संनायनि आदबफोरा। गुबुन गुबुन ओनसोल लानानै गुबुन गुबुन जानो हागौ। नाथाय आङो जोंनि ओन सोरनि संनाय खावनायनि सायाव फोरमायनि नोंथांनो एसे।
नोंगौ नोंथां फोरमायजागोन।
बर'फोरा बैफोर ओंख्रिफोरखौ संनो थाखाय जोङो आङो मोनसे ओंख्रिनि सायाव नोंथांनो फोरमायनोसै जेरै नार्जि इंखुर ओंख्रि बै नारजि इंखुरखौ संनो थाखाय जोंनो नांगोन नार्जि। लोगोसे जोंनो नांगोन इंखुर। जाय माइरंनिफ्राय फिसासिन बाहागो बै इंखुरजों नारजिजों संनो थाखाय गिबियाव दोरोङारि हिसाबै दोरोङारि संनायनि नेमखौनो आङो नोंथांनो फोरमायसै। गिबियावहाय नार इंखुरखौ गोब नांगौखिनि दैयाव होनानै बेखौ रुनानै एबा गोदौ होनानै लानाय जायो। बेयाव जेबो थाव होनाय जाया बेखौ बथन एबा सारायफोराव लानानै बेयाव नांगौ बिबांनि दै होनानै बेयाव इंखुरखौ होनानै गोदौ होनोनाय जायो। आरो जेब्ला बै एंखुरा गोदौनानै गुरै जागोन एबा रुइगोन बे समाव गोरा नार्जि। बिलाइखौ सिफ्लेनानै एबा गुन्द्रा खालामनानै बेखौ बै ओंख्रियाव होनाय जायो आरो बे ओंख्रियाव जेब्ला होगोन बेखौ होखांनायनि उनाव संख्रि हालदै बेबायदि होनानै लोगोसे बानलु एसे। बेबायदिनो सामब्राम गुफुर बैफोरखौ होनानै बेजों लोगोसे बेयाव खारै एसे होनाय जायो आरो खारैया होखांनायनि उनाव जेब्ला बै ओंख्रिया मोनहां मोनहां महर लायो अब्ला बै मोनहां मोनहां जानाय समाव बेयाव गंगार दुन्दिया खौ जोंनि ओनसोलाव गंगार दुन्दिया होननानै बुङो आरो बेखौ गाहायै दैज्लां बोथोरावल मोननाय जायो बै गंगार दुन्दियाखौ मोदोमनायनि थाखाय बै ओंख्रिया जेब्ला मोननायनि महर लायो बै समाव बे गंगार दुन्दियाखौ होनानै बै ओंख्रिया मोननायसिम महराव फैयो।
नोंगौ नोंथां।
जोंनो जोङो बेबायदिनो अनलाजों अनलाजों मेवाइजों संनो थाखाय जोंनो नांगोन मेवाइ आरो जोंनो बेयाव नांगोन अन गुन्दै जायखौ माइरंनिफ्राय बानायनाय। जायो। नोंथाङा गिबियाव फोरमायलांखादों माइरंखौ गुन्दै खालामनो थाखाय गिबियाव बेखौ रुयनाय समसिम दैयाव एसे सोमनानै दोननाय जायो आरो जे ब्ला बै सोमनाया माइरंया एसे रुइगोन अब्ला बे दै खौ माइरंखौ बोखांनानै गासै दैखौ सर'होखांनायनि उनाव बेखौ उवालाव देनानै लानाय जायो। आरो उवालाव देना लाखांनायनि उनाव। जिहेथु बेखौ मेवाइजों संगोन मेवाइजों संनो थाखाय जोंनो नांगौ मेवाइ आरो बै मेवाइआ माखौ होनो होननानै बुङोब्ला? बेयो जाबाय औवानि मोनसे खिलि जेननाय बाहागो गोरलै बाहागो। जेब्ला औवाया हा सिंनिफ्राय गोरलै खिलिस जेनगोन बै खिलिजेननाय बाहागो। खौ दाननानै लाय लायनानै। बेयाव थानाय बिखब एबा बेयाव थानाय जे बि बेयाव थानाय जे सानि बाहागो बे सानि बाहागोखौ गारनानै लानाय जायो आरो गारनानै लानायनि उनाव बेखौ गोरलै गोरलै महराव। हानानै मोजां रोखोमै सुनानै लानानै संनाय जायो। बे संनायनि आदबफोरखौ आङो नों थांनो एसे फोरमायलांनि। अनलाजों अनलाजों मेवाइजों संनो थाख फ्राय गिबियाव मेवाइखौ एवनानै ला ग्रोनांगौ जायो आरो बै एवनाय समाव नांगौ बिबांनि संख्रि हालदै बेखौ होनानै मोजां रोखोमै एवनानै लानाय जायो। आरो बे एवनायावहाय एसे एसे बिबांनि खारैखौ होनो होग्रोनानै लानाय जायो। आरो जेब्ला खारैखौ होनानै आरो बेवहाय नांगौ बिबांनि संख्रि हालदै होनानै जेब्ला बेयाव थानाय दैफोरा रानगोन अब्ला राननायनि उनाव आरोबाव फिन नांगौ बिबांनि नों जेसेबां बिबांनि अनला ओंख्रि संगोन बै बिबांनि दै खौ होनानै। बेखौ मोजां रोख खोमै गोदौहोनानै लानाय जायो जेब्ला बै दैया ग्लाब ग्लाब गोदौगोन बै गोदौनाय दैयाव देनानै लानाय माइरंनि गुन्दै जायखौ जोङो अन गुन्दै होननानै बुङो बै अन गुन्दैखौ। लासैयै एसे एसे फ्रि फ्रि होनाय जायो। जाहाथे बे अनलाया लाथाखायनि थाखाय बेखौ लासैनो फ्रि फ्रि होनाय जायो। आरो बे होखांनायनि उनाव बेयावहाय देनानै लानाय बानलु सामब्राम गुफुर बैफोर गासैबो। नांगौ मुवाफोर खौ होनानै आरो बेयाव फिन आरोबाव एसे बिबांनि खारै होनानै लाबावनाय
नोंगौ नोंथां थारैनो आरो आरो जोंनि ओनसोलाव बे ओ जाय खौ बुङो नारजि बे नारजियावबो ओ गोबां सोमोन्दो हाबनानै दङ जेरैहाय जोंनि ओनसोलफोराव ओ जोंनि ओनस जोङो जेरैहाय गोजाननिफ्राय आलासि एबा ओ गिबिहाय आलासि फैयोबाथाय जेन बे नारजिखौ सोमोन्दो नागारलायो उम जाहोआ बेफोरबादिबो नेमखान्थिफोर दङ। बेफोर गोदोनिफ्रायनो गोदो आजै आजौनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे नेमखान्थि। ओ आरो आरोहाय जोङो मोन से ओ मानसि थैबाथाय बे ओ नारजिखौ ओ सुवा नागार बेबादिफोर उम बेबादियाव बाहायनाय जायो जेरैहाय सोमोन्दो नागारलायनाय। अ' आरो गिबिहाय जोङो बे नारजि खो ओ जाजासिमहायलागै जेनेब बा गोथाङाव गोरलैनिफ्राय एसे गिदिर जानानै फा ओ जेनेबा बेखौ फाथोनिफ्राय बानाय जायो बे फाथोआ राबाथाय जेनेबा बेखौ खानानै ओ सानदुङाव फोराननाय जायो। आरो बेखौ फोराननानै जोङो बेखौनो नारजि जि ओ बानायनाय जायो सान्दुङाव फोराननानै आरो जोङो जोंनि ओन सोलफोराव नारजिखौ गोबां रोखोमनि संनानै जायो खायफाया रुनानैबो जायो ओ बेबाददिनो ओ बेदरफोरजोंबो जायो उम बेबादिनो जानाय जायो। आरो जों नारजिखौ औ नों थां थारैनो ओ बेफोरो जोंनि मोनफा मोनफा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे नेमखान्थि आरो बेफोरो गोदो आजै आजौनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो बेफोर नेमखान्थिफोरा खायफा खायफा नेमखान्थिफोरा दासिमहालागै सोलिबोगासिनो दङ आरो बे जानाय लोंनायनि सायाव बांसिनानो गोदोनिफ्राय गोबां फारागथि नुनो मोनदों गोदोहाय ङो गोदो गोदायनि मानसिफोरा बांसिनै बेबादिखौ रुनानै मा मैहुर खालामनाय बायदिसिना खालामबाथाय बांसिनै ओ बेखौ हमना लाबोनानै ओ सावनानै जानाय हांनानै जालाय बेबादि ओ अराव सावनानै जानायखौनो बांसिनै बाहायो आरो रुना रुनानै खारै होनानै जानायफोरखौ बांसिनै बाहायनाय मोनथिनो मोनो बा नुनो मोनो औ जेनेबा बेबा मिन मिनथिनो मोनो जोङो ओ आथिखालाव बांसिनैनो बेबादि ओ फारागथि नुनो मोनदों जे ओ गोदोनिफ्राय दानिया बांसिनै आलदासिन आरो थावजों बांसिन संनानै जानायखौ नुनो मोनो गोदोहाय जेरैहाय नोंथाङा दहाय बुंलांखादों मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै मस्लाखौ बेफोरखौ बुङो जे गंगार दुुनदिया जायखौ बुङो कासिताराबो बुङो आरो दुन्दियाबो नोंथाङा बेखौ मिथिखायो जानांगौ ओ बेफोर खौ जोङो ओंख्रिफोराव ओ साब सिनै ओ बाहायनाय जायो आरो उम गोदोहाय जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरैहाय मैगं थाइगं जारि बिलाइ ओ बायदिसिना ओ मैगंफोरखौ जोङो बांसिनै पुदिना बेफोरखौ जोङो मुलि रोखोमैबो बाहायो आरो बांसिनै जानाय जायो जेन बेफोरखौ जाबा जोङो जोंनि देहाफोराव बेमार आजारफोरा जाया बिनि थाखायबो जानाय जायो। आरो आथिखालाव जोङो बांसि सिनै रासायनारि ओ केमि केल बायदिसिना थानायनि बेफोरखौ जानायनि जाहोनावबो जोंनाव गोबां रोखोमनि बेमार आजारफोरा थाबनो समफादेरो गोदोहाय जोङो बेबादि जायामोन मिथिंगायाव मोननायखौनो बांसिनै जायोमोन ओ बेनिखायनो जोंनि देहायाव ओ मो जाङै थायोमोन आथिखालाव गोबां सुबुङानो बांसि सिनि बेमार आजारफोरखौ सोमजिनाय एबा जानायखौ नुनो मोनो बेखौ नोंथाङाबो मिथिखायो जानांगौ
मिथिगौ नोंथां
बेबादिनो ओ नोंथांनि बादिब्ला गोदो नि बेबादिनो ओ बेमार आजार जानाय लोंनाय आरो दानि आथिखालनि जानायजों मा फारागखौ नुनो मोनो फोरमायनो हागोन ना
हागोन नोंथां फारागा गोबावथ गोबां दङ मानो होननानै बुङोब्ला जानाय लोंनायनि गेजेरजों गोबां